खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ
फुंबिलि नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय जों मा टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथां?
ओ टपिकखौथ' बिदि डाइरेक्ट आंबो भाबिस्लाबाखै थेवब्लाबो माबा मोनसे हमना रायजलायनोसै न' नोंथां।
दे जागोन दे नोंथां।
औ ओ फुंनि खाजाखौथ' जाबाय नोंथाङा?
औ जानाय जाबाय नोंथां।
औ ओ ओमफ्राय दा मा मावगासिनो?
आङो दायो डिउटियाव दं।
औ
उम।
दिउटि ओ दिउटि टाइम आरो नोंथां ना अब्ला दा न।
दिउटियाव दिडिउटि टाइमाव फुंनि दाइन बाजिनि फ्रायनो जायो।
औ नोंथां जों दा अब्ला बिबार बिबारनि टपिकखौ लानानै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां। औ ओ दा बिबार होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो।
औ
ओम बिबारखौ जों ओरैनो बाहायनाय सायाव नोंथाङा एसे सावरायजागोन नामा। बुंजागोन नामा ओम।
बिबार बिबार होनोबा बिबारखौ जोङो गोबां रोखोमनि बिबार नुनो मोनो।
औ
जोङो बिबारनि मुलाम्फा बा बिबारनि मैलु होनना बुङोबा जोङो बिबारा दानि जुगाव जोङो गिन्दि फुल गुलाब फुल बायदिसिना फुल जोङो दानि जुगाव जोङो बांसिन फुजा होनाय बा हाबा हुखा।
बेफोराव बाहायो जोङो फुल फुल बा फुलखौ जोङो गोबां खेथि मावो जों गिन्दि फुल मावोबा गुलाब फुल जोंहा गोबां जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं आङो दायो।
औ
जोङो मोनफ्रोमबो फुजायावनो दा बांसिन फुजा होनोबा जोङो बाहेरायाव जोङो सउटआव जोङो सुबुं माहारिया फुल बिबार नङाबानो खामानि गैया बा बिबार नङाबानो फुजा जाया होननाय बायदिखौ नुनो मोन।
औ।
जोंनि साउट बेयाव साउथ इण्डियाआव बांसिन फुलनि बेब'हार बा फुलनि माबाखौ बाहायनाय जायो आरो।
उम नोंथाङा ओ बिबारनि आबादा बबेयाव बांसिन जायो मिथिगौ ना?
मिथिया आङो नोंथां।
आंबो मिथिया थेवब्लाबो उम आबादखौथ' मावनाय जायो बिबारनि नङा होमबा?
आबादखौ बुहुद गोबां आबाद मावनाय जायो बि बोथोरनि आबाद मावनाय जायो।
बै गेन्दे फुलनि आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरो। मानो होनबा ओइ माला माला सुनायाव गोबां ओ खामानि फैयो आरो। गेन्दे फुला, आरो दा जोंनावनो खाथियाव मोनसे गिदिर मन्दिर दङ। बे मन्दिराव हनुमान मन्दिर दं बेवहाय गोबां बिबार ओ पारसेल जायो आरो माने। ओरैनो ओ समबार ओ न मंगलबार मंगलबार, सनिबार, बिस्थिबार, बे बारावहाय बांसिन जों बिबार सेल जानायखौ नुनो मोनो, आरो जोंनि खाथिनिनो खाथिनिनो टाउनाव जोङो बे बिबारखो ओ मोननाय जायो। मानो होनबा टाउनाव स्ट'क जायो नालाय बिबारा आरो बे बिबारखौ जोङो गामिनि फुजा फोरबो हाबा बिबायावबो नांगौ जायोबा जोङो लायनानै बाहायनाय जायो। दा बे हि हिसाबै जोङो ओ बिबारा जोंनि जिउआव ओ जोबोर गोनांथि होनना साननो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
आरो बिबाराथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होनबा नोंथां?
थायो थायो नोंथां।
ओम ओरैनो ओ नोंथाङा ओ मोननैसो बिबारनि मुं बुंनो हागोन नामा?
बिबारनि मुं जोङो ओरैनो नर्मेलि जोङो बुंनो हायो गलाब फुल, गेन्दि फुल, जबा फुल बा सानफ्लावार सानफ्लावार जोङो बांसिनै जोङो दा हमना ला जों नुनो मोनो बिफां-लाइफांनि सायावबो जोङो गोबां बिबार बारनाय बा नैबे जोङो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर समाव जोङो गोबां बिफां-लाइफां बिलाइ गोरलै गोर लै जों लोगोसे जोङो बिबार फुल बारनाय मिथिंगायारिजों दो गोनां गोबां जोंगा मागा गोजा गोमो गुफुर बायदिसिना फुल बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
लोगोसे जों बायदिसिना गार्देन बा जोङो गावनि न'नि लांगोना बेफोराव जोङो बिबार बारग्रा बा बिबार मोननाय फुलफोरखौ जों गायोबा जोंनि मिथिंगायारिजों लोगोसे सोमोन्दो गोनां मोजां जोंगा मागा गो गाब गोनां बिबारफोरखौ गायना लायोबा जोङो नायनोबो समायना मोनसै आरो। औ।
औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ ओ ओरैनो फुटजादनि बिबार होनोब्ला जोङो काटनटाखौ मोनगोन न' नोंथां।
काटनटा जोङो बुंनो हायो दावदै फुल गुफुर औ।
औ औ आरो दंबावोना नोंथां। ओ दोंबावो दोंनाया खिन्थु जोङो नामखौ मिथिस्लाजोबब्ला न नोंथां।
थिजोबला औ जोङो दा जों बियो बे बाहायनाय फुल बेफोरखौ जों एसे बांसिन मिथियो आरो।
औ औ औ आरो ओरैनो ओ गामि गामि ओनसोलाव ओ जोङो किसुमान बिबारखो नुनो थांजोबा नङा होमबा नोंथां।
नुनो थांजोबा औ।
औ गोबां रोखोमनि बिबार दों आरो आरो बिबारनि बिबारनि रानि होनोब्लाथ' जोङो गलाब बिबारखोनो मिथियो नङा होमबा नोंथां।
गलाब बिबारखौनो जोङो मुंदांखा हिसाबै मिथियो।
औ ओ गलाब बिबाराथ' ओ कालारा गुबुन गुबुन। आलादा आलादा थायो न।
गलाब बिबारा जोङो गोमो गोजा। आरो मोनसे पिंक कालार।
उम पिंक आरो गुफुरबो गुफुरबो थायो नामा नोंथां।
थायो थायो जों नोंथां गुफुरबो दङ औ। औ गोबां गाबनि दङ।
आरो दो
सानफ्लावार होनो जोङो सानफ्लावारनि सान बिबार बा सानफ्लावार सानफ्लावारनिफ्रायबो जोङो बे बिबारनिफ्रायनो बिबारनि फिथाइनिफ्रायनो आरो जोङो थावबो दिहुननाय जायो नोंथां।
औ ओ जाग्रा थाव।
जाग्रा थाव औ बेखौ जोंनि जोंनि आसामाव बाहायनाय जाया। बांसिन जोङो बे सानफ्लावारनि थाव खौ जोङो गोबां माबायाव जायगायाव बाहायनायखौ नुनो मोनो साउदाव बांसिन।
औ ओ आरो जों जेनेबा लाग्रा खानायाव लाग्रा थाव माबा माबिबो बानायनाय जायो नामा। बिबार फुलफोरजों। औ आरो उम गलाब फुलजोंथ' जों गोबां रोखोमनि। ओ देहायाव लाग्रा जिनिस बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
बानायो बानायो गुलाब फुल बायदिसिना थाव बा जोंनि ओ मा होनो सेन बा मोदोमफ्रु बेफोरखौ मिक्स खालामनाय जायो।
औ। आरो नोंथां दैयाव थाग्रा बिबार होनोब्ला नोंथाङा मिथियोना
दैयाव थाग्रा बिबार होनोबा आङो बिबार
औ।
फामि बिबार लोगोसे जोङो ओरैनो थब्ल' बिबार होनो। औ।
फामि बिबार थबल' बिबार। आरो पदम फुलाब पदुम फुलाबो एखे नामा होमबा नोंथां
फदुम फुलखौनो फामि बिबार होनो नामा
औ पदुम फुलानो फामि बिबार जागोन
औ
पदुमखौ बे गुबुन हारिया बुङो खोमा
औ जानो हागौ
औ आरो जोङो बे आरो जोङो बे आसामनि हारियारि फुल होनोब्ला जोंथ' कप'लफोरखौ मिथियो नङा होमबा नोंथां
औ खपबिबार
औ कप' बिबाराथ' बर'आव माबबा मोनसे नाम दंबावो नामा नोंथां
आं मिथिजोबब्लाबो नोंथां बेखौ
औ बेखौथ' जोङो बिफाङावसो खासथाबनो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
बियो आलादा गुबुन बिफांनि सायावसो सोनारनानै बिबार बारो नङा होमबा नोंथां
दंफां बा गय बिफांफ्राव खाथाबना होनायखौ नुयो आरो
औ आरो बिदिनो मान हारिनिबो गोबां बिबार जोङो दोंसे नङा मोनदों मानलाग्रा हारिनि बिबार बुङोब्लाथ' थ आङो नामखौ गोसोआव गैला नोंथाङा गोसोआव दं नामा ओरैनो मानलानाय बिबार
मानलानाय बिबार होनोब्ला जोंनियाव जोङो ओरैनो दावउस्रि आथिं बिबार होनो बेबो मानलानानैनो नाय मोनसे बेबो ओमफ्राय आरो लोगोसे ब मा होनो जबा जबा बिबार
औ आदि बे लां जोंनि बर'फोरादि बे लामा सामायाव गेट बानायनानै होयो फुल बे फुलनि बा बिबारनि नाम मुंखौ नोंथाङा मिथियो नामा
बिबारनि नामखौ बावबायलै नोंथां ओरै जबा जबा बिबार औ गोबां मोजां नुयो बेबो जों लामा लामा गायनानै लायो बांसिन
औ अब्ला नोंथां जोङो उननि समाव मोजां रायज्लायफिननोसै खोमा औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि देहाया थिगैनो थायो फनखौ दोन्थ'नोसै नोंथां
जागोन दे नोंथां
औ